औ खो
औ खोनादों।
औ
ओमफा जोङो मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनसै जोङो सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनसै नोंथां। मानोना जोंनो ओ सुबुं जिउआव सोलोंथाइया माने जोबोद गोनांथार हिसाबै जोङो ओ बे सोलोंथाइनि सायावनो जों मा सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौबा जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ माबायदि मा मा ओ खालामनो हायो बा मा मावनो हायो जों आरो सुबुं जिउआव मानो गोनांथार बिनि सायावनो सावरायनोसै। ओ नोंथाङा एस से बिनि बागै ओ फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन। सोलोंथाइआथ' जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो बिखौहाय माने जोनोमनि उननिफ्रायनो मोनखायो आरो सोलोंथाइआ
फरायसालियाव सोलोंनाय आरो न'आव सोलोंनाय बियो आलादा आलादा। जोंहा न'आव सोलोंनाय होनोबा सासे गथ थ'आ बिमानिफ्राय राव रोंजेनो। बिनि गिबि फोरों गिरियानो जाहैबाय न'खरनि सुबुं बा बिमा।
औ।
आरो बिनिफ्राय बियो बिमानिफ्राय बियो बिनि आखल आखु गियान गासिखौबो दान्नानै लागोन। बिनि बिमाया जा फोरोङो बेखौनो रोंगोन सासे गथ'आ जुदि बर' राव बिमाया बर' रा सासे गथ'नि बिमाया जुदि बर' राव रायज्लायग्राब्रा बियो गथ'आ बिमानिफ्राय बर' राव रायलायनो सोलोंगोन रोंगोन आरो जु सासे गथ'आ बे बिमाया हिन्दी रायज्लायग्राब्रा बे गथ'आ हिन्दी राय राव रायज्लायनो रोंगोन बेबायदिनो इंराजिनि रायलायग्रानि ओन्दैया बा गथ'साया इंराजि रायलायगोन। थिग बेबायदिनो माने सासे गथ'नि ग-गिबि फोरोंगिरियानो जाहैबाय बिमा-बिफा।
औ।
आरो जोंहा बिनिफ्राय नैथिया फैबाय फरायसालि जायखौहाय जोङो आथिखालनि मुगाजों समजों गोरोबनानै थांनानै थानो थाखाय फरायसालियाव माखासे सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
आथिखालावथ' गोबां खामानिखौ दानि सुबुंफोरा मावसै। गोदोहाय आबाद मावनानैल' जाहैयोमोन। खालि गावनि उदैनि थाखायल' सुफुंनो जाग्रा आदार दिहुननानै जायोमोन। नाथाय दानि आथिखालावहाय जाग्रा आदारनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानि मावसै। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे मुवा बेसाद दिहुननानै बेखौ हाथाय बाजाराव लांनो थाखाय बे मुवाखौ दिहुननो माबोरै बानायो बिनि थाखायबो जों आजि खालि सोलोंनोसै नङा होमबा नोंथां? बैफोरखौबो जों आ-आथिखालनि मुगायाव फरायसालिफोरावहाय सोलोङो आरो बेजों लोगोसे सिगांनिफ्रायनो एसे गेजेर समनिफ्रायनो सोलिबोदों। माने साख्रिनि थाखाय।
नंगौ
सोलोंथाइखौ लायो।
औ
मोजां आयदा फरायनानै मोजां गि गुन लानानै मोजां फरायसालियाव मुं थिसननानै सासे डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट बा सासे मोनसे महर दागिरि बेफोरबायदि बेवहाय जानो थाखाय जों फरायसालियाव थांनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन। आरो बेजों लोगोसे बाहेरा सोलोंथाइबो थाबावो उफ्रा सोलोंथाइ आथिखालनि मुगायाव जायखौ बुङो कचिं।
सोरहाबा बिदिनो साख्रिनि थाखाय थाखाय आलादा सोरहाबा मोसानो बो मोसानाय गान खननाय खेला गेलेनाय बैफोरनिबो आथिखालनि मुगायाव फरायसालि दङसै।
उम
जोंनि गान खननाय, मोसानाय बेफोरखौ सोलोंनोबो फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनि जों डिग्रि लानानै सासे गोरों सुबुं जानानै बैफोर फरायसालिफोराव आरो फिन साख्रि मावनानै जों गुबुनखौ फोरोंफिननोबो हायो। आरो नङाबा जों मोसानानै बा गान खननानैबाबो जोङो सासे माने जाफुंसार खनगिरि जानानै बयजोंबो मिथिजागोन। आरो बेबायदिनो जों-जोंनि जिउखौ जों खुंलांनोबो हायो नङा होमा नोंथां?
नंगौ
दा जोंनि समाजाव बैफोरनि जों गोरोबनानै थांफानो थाखायनो जोंनो बैफोरबायदि सोलोंथाइखौ नांगौ।
औ उम
दा बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो नोंथांनि नोजोराव माबायदि सोलोंथाइखौ जोंनि समाजाव खालामनांगौ आरो सोलोंथाइया माबायदि बेखौ आं एसे फोरमायदो जाहाथे आंबो साबसिनै नोंनिफ्राय मोनथिनो मोनो।
औ। जोङो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो सुबुं जिउआव माने सोलोंथाइया गोनांथार। जोङो सोलोंथाइखौ जोङो आलादा आलादा रोखोमै मोननो हायो जोङो। फरायसालियाव फरायनायनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना ओ जेरै नों थाङा बुंनाय जेरै मोसानाय बा मुसुरनाय बेबायदिनो ओ मेथाइ खननाय बा लोगोसे जोङो बायदिसिना हाबा मावनाय बा न'खरनि बायदिसिना आखाइजों ओ मुवा दानाय बा हेबनाय बैफोरबो मो नफा मोनफा ओ जोंनि माने सोलोंथाइ। जोङो बेफोरजोंबो बैफोरखौबो जोंनि जिउआव माने नांगौ। जोङो गुबैयै फरायसालियाव फरायनाय सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गावखौ दैदेननो थाखाय बा ओ गावखौ मिथिनो बुजिनो बा ओ मोनसे राव गुबुन रावफोरखौ सोलोंनायाव माने गोरलै जायो जोङो जुदि बेफोर सोलोंथाइखौ जाय फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला ओ लोगोसे बै फरायसालियाव लानाय सोलोंथाइजों माने मानसिनि साननाय हनायफोरखौ जोङो गुवार खालामनो हायो बा गुवार जायो आरो बेफोरबायदि फरायसालियाव सोलोंथाइ मोननाय सासे सुबुङा। थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुनफ्राव थाङोब्ला बा गुबुन जायगायाव गुबुन हादोराव बेरायहैनोब्ला जोंनो बेफोर सोलोंथाइखौ नांगोन आरो मानोना जोङो बै फरायसालियाव बेफोरबायदि ओ रावनि माखासे सोलोंथाइ बा माखासे मिथिनांगौ गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ जों बैनि गेजेरजों बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो। दा बेनि उनाव जोङो ओ गावखौ बा थांना थानायाव ओ माखासे मावनांगौ खामानिफोर बेफोर खामानिखौबो जोङो सोलोंनो नांगौ जायो जेरै न'नि खामानि संनाय खावनाय लोगोसे जोङो बायदिसिना ओ आबाद मावनाय बा आखाइनि हाबा जायखिजाया ओ आइजें आयला हेबनाय बेफोरखौ मोनफा मोनफा सोलोंथायाइ मानो जोङो दा बेफोरखौ रोङोब्ला जोङो बेफोरजोंबो गावनि जिउखौ खुंनो हायो। मानोना जोङो ओ औवानिफ्रायनो जोङो हेबनाय जखि जाया हमनानै ला मुवाफोर जेरै जोंनि ओ गेजेराव बाहायनाय जेखाइ खबाइ संग्राय सान्द्रि ओ फल' बा सेन बेफोरो माने जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि औ सुबुंनियाव माने गोनां मुवा बैफोरो। बैफोरखौ जोङो रोङोब्ला बा सोलोंनानै लानानै जोङो जुदि बेफोरखौ ओ हेबनानै जोङो फानोब्ला, बैखौ फाननानै बेबो जों जोंनि ओ जिउखौ जों दैदेननो हायो बा जोंनि ओ थांना थानायाव नांगौ जानाय माखासे ओ गोनांथिफोरखौ जोङो सुनो हानाय मोनसे ओ गोहोआ फैयो। ओ बेबायदिनो लोगोसे जोङो आरोबाव ओ मोनबावनो हायो जों सोलोंथाइ होनोब्ला ओ जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ बेबायदिनो ओ माखासे सोलोंथाइ जोङो जुदि बे फरायसालिनि सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइ होनोब्ला जों बेयावबो मानोना जों बेजोंबो जों गावनि जिउखौ खुंनायाव ओ गोरलै जायो मानोना रोङो, ओ मोनसे साख्रि बाख्रि मावनोब्ला जोङो मोजां ओ सरखारिनि ओ मोजां माने मासेयाव जोङो साख्रि मावनोब्ला जोङो सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानांगोन बा जोङो गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो लानो नांगोन जोङो अब्लासो ओ बैयाव माने मोनथाव ओ जागोन ओ ओमफाय जोङो बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर आनजाद खौ जोङो होनानै उथ्रिनानै अब्लासो बैयाव जोङो जायगाखौ आवग्रिनो हागोन। बेनिखायनो सुबुं जिउआव ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनां जों जुदि सोलोंथाइ लायाब्ला ओ फरायसालिनिफ्राय लानानै जों बायदिसि ना ओ दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफोरखौ जोङो सोलोंनानै लायाब्ला जोङो मा जागोन ओ जोङो माने जुनारफोरबायायदि जागोन होननानै बुंनानै लानांगोन आरो माने गावजों गाव सिनायलायै ओ बैजों बै माने मानसिजों मानसि सिनायलायै जोङो ओ बुजिलायै गावजों गाव नांलाय खमलाय बा बु बुथारलाय सौलाय बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बेनिखायनो ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' माने गोनांथार आरो बेयो बेबायायदि
औ नंगौ माने सोलोंथाइयानो सासे सुबुंनि मोनसे गोजों आलारि बाथि बायदि आरो ना। माने सोरां जायो सुबुङा गियान बा सोलोंथाइ मोना बेखौ सुबुंनि जिउआ खोमसि जागोन होननानै जों बुंनो हा गोन मानो होनबा जाय सुबुङा गोरों गियान गोनां बिनि संसारा गोजौसिम दावगालांगोन आरो जाय सुबुङा सोलोंथाइ मोनाखै बियो माने एकदमबारे बिनि गोथौ गुवार साननो हानाय गोहोआ एसे खम जागोन आरो बियो मो खांनाय नङा माबेबावबायदि बुस्थुखौ बिनि थाखाय बे संसारा खोमसि जानो हागौ आं बेखौ सानो बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङा सोलोंथाइखौ लानाया गोनांथार। आरो बेबायदिनो लाबोगासिनो दङ।
नंगौ नंगौ
दा बिदिब्ला जोंहा समा जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां होमबा दे होमबा
बेखिनियावनो जोंनि सावरायनाय आयदाखौ फोजोबनानै दोनथनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ